औ औ खोनादोंना?
खोनादों
अ दायोब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायफिनबावदिनि नङा होमबा बे आयदायानो जाहैबाय बर'नि फोर्बो जाहाथ' बर'हाबो माने फोर्बो दं नालाय बे फोर्बोनि सायाव सावरायलायनोसै आरोना नोंथां आंनि मिथिनायाव जा बर'फोरहा मा मा फोर्बो दङ मा मा फोर्बो फालिनाय जायो फालिनाय जायो बेखौ बुंहरनो हागोन नामा
औ जोंहाथ' बर'नि फोर्बआ गोबां दङ अ अब्ला जेरै जों बैसागुखौनो सिगांसिन बुंग्रोनो
औ औ नंगौ
आङो फोर्बोफोरनि नाम बुंग्रोलांनि गोबां दङ जाखिनि ओ खुगायाव फैयो बेखौ बुंनोसै आं
औ दे बुंनो हागोन औ
बैसागो मागो आरो आबादनि फोरबो होनोबा आमथिसुवा
औ
ओ खाथि गासा
औ नंगौ
बा ओ हाल जांख्रा
हालजांख्रा औ औ
औ आरो खेराइ फोरबोबो दं बर'नाव
फोरबोआव बिसोरनो ना गाहाय
जोंना दा औ उम ओ दा खाथि खाथि सौ सफैनाय हिसाबै आं आमथिसुवाखौनो बुंग्रोनो
उम आमथिसुवा औ
औ आमथिसुवाया जोंनि खाथियावनो सौफैथारबाय नालाय बेफोर
औ औ जाथारसिगोन जा माने
औ ओ आमथिसुवा फोरबोआव फोरबो होनोबा जोंनिखिजाय फिथाइ सामथाय जा नायनि दिन आरो आमथिसुवा खालि फिथाइ सामथायाइ जायो औ ओ आमथिसुवायाव जोंङो बर'फोरा दुब्लिनि खामानि बा आबादनि जेबो खामानि मावा आरो
औ जेबो खामानि मावा औ
औ गामिनि रायजोफोरा लामा सामानि हाग्रा एवो। बा गामिनि मन्दिरफोराव हाग्रा एवो आरो
उम बबेबा लाइब्रेरि बा माबा मोनसेनि उम स्कुल फोथारफोरनि हाग्राफोरखौ
औ माने इदि फोथायो आमथिसुवायाव हाग्रा एवोबा हाग्राया रज' सख'नो हाया थैयो।
औ औ औ नंगौ सुवा नांनानै थानो जामब्रिनानै माने थाब रज'नो हाया
औ बिनि थाखायनो आबादखौ मावनायखौ दोन थयो आरो बिदि जामबु जानो गिनानै नोंथांमोननि आमथिसुवाखौ माबोरै फालियो आरोबाव माबाफोर फालिबावो नामा बेनि अनगा
फैनाय जायो माने जेनेबा न'खरफ्राव थाइजौ बा खान्थाल दङब्ला खान्थालफोराथ' समावबा मोनखानानै थाया नालाय बिदिनो आमथिसायाव जानांगौ होननानै हानखानानै दोननाय जायो आरो माने आमथि सुवानि साननै सानथा सिगां ओरै जेब्लाना आमथिसुवा नांग बाइ बे समाव थाइजौ जाबाय माइ खान्थाल आनारस जाबाय बेायखौ जों रैमालि होननानै मिथिनाय जायो आरो ओमफ्राय फुं समाव रायजोफोराथ' बेयाव मिथिखायो नालाय बिदिनो लामा बे जोंनि समाजनि गामिया बबेनिफ्राय बबेसिम गोलैयो बे लामानि हाग्रा जिं जिंनि हाग्राखौ एवनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो आथिसुवा जानाय समाव खेला गेलेनायबो जोङो जायगा जायगा नुनो मोनोब्ला जों गामियावबो गेलेयो आरो माने बिदिनो भलि भलिबल गेलेयो एखमबा नङाबा फुटबल गेले बोराय सेंग्रा आरोना ओमफ्राय उनाव बेदरनि बा फैसानि बिदिनो गेलेनाय जायो आरो आमथिसुवायाव मे इन्टारेस्ट बा इन्जय खालामनाय जायो आरो ओम फोरबोनि मुङाव सेंग्रा पार्टि आलदा बोराइ पार्टिथि आलदा बेबायदि आरो
मोजाङानो खेला बिदि खेला-दुलाखौ लाफानांगौ बिदिनो फोरबोनि गेजेरजों।
औ बर'नि फोरबो आरो बर'नि फोरबो नै माबायावथ' मादाव जाहा बै बैसागुआनो जाहैबाय मेन बे बैसागुआव ओम बैसागुआव माबोरै फालिनाय जायो। होनबा बैसागु बैसागुनि गिबि बा संक्रान्तियाव जा मा मोसौ बैसागु ना ओम मोसौ थुखायनाय सान मोसौखौ बिदिनो बोसोरसेमानि हा मावै दाङै मोसौजोंनो आबाद मावो नालाय बे ख स्थया बा मैला-मैथा मोसौफ्राथ' दुगैनो मोना नालाय बिदिनो मोसौ खौ गाब गाहोनाय जायो आरो बे गाबगाहोनायाव मा मा माबा जों गाहोनाय जायो आंखौ बुंनोसै। गिबियाव बिदिनो थाव थाव गोथांबा बा थाव गुबै लाबाय ओमफाय बिदिनो सिन्दुर ओमफ्राय थौ खिथु बा साराय खि थुनि हांगार ओमफ्राय सुनै बिदिनो ज' लगायनानै ओमफ्राय औवा हासुं ओमफ्राय औवा हासुंखौ बे टेबोलजों फाननानै मोनथाम हासुं खालामनानै मोसौनि मोदोमाव गाब गाहोनाय जा यो माने फोथा देलाय होनाय जायो समायनायै ओमफ्राय बिदिनो लाव फान्थावनि माला गानहोनै ओमफ्राय बिदिनो मोसौनाव माला गान होबाय ओमफ्राय बिदिनो थुखै बाय आरो दैमा-दैसायाव लांनानै। दैमा-दैसा गैयाब्ला थिकलनि बा दंखलनि दै गो थारजों थुखैनानै ओमफाय दिगल लिथि दिगलिथि बिलाइ आरो मो मोखना बिलाइजों बुज्रावनानै फागा गोदान होनानै होलांनानै बाहायनाय जायो आरो माने बे थांबाय मोसौ बैसागु आरो नेक्सट नेक्स्ट देन बा अखानायै जाहैबाय मानसि बैसागुआव हाबबाय आरो। बे मानसि बैसाग बैसागुआव माने गिबियाव बिदिनो बर'फोरा उम बर'फोरा बर' फोरनिनो नालाय बे बैसागु मेयानआ बिदिनो बाथौआव अर लगायबाय दुगैस्रां लोबस्रां इदिनो न'खरनि बिमा बिफाखौ आर'नाइ होनानै सनमान लाबाय उन्दैफोरनो अन्नाय होबाय बिदिनो खालामनानै बे गामि गामि हाबनाय जायो। गेदेरफोरखौ खुलुमनानै बेखौ होनो होनानै बिदिनो रायजो एबा समाजा ज' ज' बिनि न'खर बिनि न'खर थांनानै बैसागुखौ मागिनाय जायो एबा फालिनाय जायो आरो माने बेबायदि
नोंथांमोननिखै बैसागुआ दासिमबो स्तेससिबां सौहैयाखै नामा? स्तेस प्रग्राम।
स्टेज प्रग्रामसिमाव सहैबाय सहैनाया माने बैसागु बे रायजो न'खर न'खर हाबखांनानै जोबखांनायनि उनाव जा आथिखालाव स्टेज प्रग्रामबो खालामनाय जायो बा जौस्रांनि प्रग्राम बे जौस्रांनि प्रग्रामाव जोंहा बिदिनो लांदां बैसागु होनाय जायो। लांदां बैसा सागुआव गुबुन गामिनिफ्राय मोसाखावरि लेंहरनानै मोसाहोनाय जायो आरो माने उम मोसा फुजा होनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो मोनायाव देंखो मोना
हेल'। हेल'। खोनायासै आङो।
दाबसे जायगानिफ्राय बा गुबुन जायगानिफ्रायनो बुजायनो गोरां आलासि
उम।
बर' हारिनि सागै
उम।
बैसागोआ बर' गोदो गोदायनिफ्रायनो बुजायनाय जायो आरो।
औ आं मोनसे कुइसन सोंनोसै नोंथांनाव हेल'
दे औ। खोनादों औ।
औ खोना दोंना? माने ओ बे ओ नोंथाङादे बुंदोंमोन गामियाव न‌' न' न'खर न'खर हाबो होननानै बे न'खर न'खर हाबनायाव नोंथांमोननिखे इदिनो बक्सफोर लानानै मागियो ना बर'नि दोरोङारि दामजु लानानै ओ‌ न-न'खर न'खर हाबो।
जोंथिं इदिनो बर'नि दोरोङारि दामजु लानानै मोसानाय जायो। जेरै नो खाम लाबाय सिफुं, जथा बिदिनो आरो मेेन बेखौ लानानै ओमफ्राय बिदिनो बर' आइजोफ्रा दख'ना गाननानै बर‌' हौवाफोरा गामसा गाननानै बिदिनो
उम।
नाव नाव हाबनानै मागिनाय जायो आरो बिदिनो, बिदिनो सोरबाया फैसा हरबाय सोरबाया माइरं हरबाय बेबायदि आरो मा माने।
उम ओमफ्राय ओ बे खाम, जथा, सेरजा, सिफुंनि अनगायैबो आरो बर'नि दामजु दंबावो नामा बर'नि माखासे आरोबाव दामजुफोर?
बर'नि माखासे दामजु थ दङ ओरैनो जेरै गंगना होनो गंगना थर हा बे औवानि दामोना औवा-औवा गुबै खौ बिदिनो सिनखावनानै इदिनो बानायनाय जायो आरो गंगना थरखा जाबख्रिं जाबख्रिंबो दङ बे आरो
जे आरो दंबावो माने जोंना गोमालांनो हमबायमोन आरो जे बे दामजुमाखाया दा गोदानै बेफोरखौ जोंङो ला फिननो हमबाय ओ जेज्रेंग्रा लाइक ग्रेट बेफोरखौ आरो जोंङो ला थारनांगौ जे जितु जोंनि दामग्राफोरा गोमानानै थाङा बेफोरखौ लानांगौ आरो
थजासिगोन नामा
औ दे
ओम